हेलौ औ खोनादों नों नोंथां
अ दायो माबानि सायाव रायलायबा मोजां जागोन नोंथां
अ नोंथां जोङो बरफोरनि ओ जानाय लोंनायफोरनि सायाव राय लायनो हागोन नामा?
अ बेनि सायावनो रायलायनो हागोन दे नोंथां
औ दाथ जोंहा बर फोरा गोदोनि समावथ बांसिन ओ दानि बाय बिदि थाव बाहायनानै जायामोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ जायामोन नोंथां औ
दा नोंथांमोननि नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जेनेबा खारै जों संनाय ओंख्रिफोरखौ मा माखौ मोन्थियो नोंथाङा?
आंथ अनला ओंख्रिखौ मिथिगो
जाय ओंख्रिफोरखौ नाखि थाव बाहायनानै सङालासिनो जानो हायो
औ बे जादों लाइजों जों जायो लाइ जों अन गुन्दैयाव खारै होनानै जायो बेनि अनगायैबो जों मैथा गोखा दङ ना? बेखौबो जों खारै जायो आरो
औ
आङो दिनैसिम माने जानाय खारदैफोरनि गेजेराव बे सबाय ओंख्रिखौ मिन्थिगौ खारदै संनानै जायो होननानै बिनिफ्राय बांद्राय आङो बेबायदि खारदैजों संनाय नआवबो जोंहा बारा जानाय जायाना बेनिखायनो आं बांद्राय मिथि या माने खारैनि बिखय आरो जोंना मोनसेबो थायो आरो खारै खारदै ओंख्रि जाबाय थायोब्ला एसे मेलेमा खम जायो होननानै बे नंगौना नङा मिथिला नाथाय बुङो आरो
औ बेखौथ माने गोबां गामिफोरावनो बुङो सोरबा सोरबा नाथाय जोंनियाव दंनाय खोनाफेराखै आरो दा जोंनियाव थ' न'आव ओ समावबा माने लाफाखौबो खारैजों संना जायो ओंख्रि गोबाब। लाफा मैगं
अ लाफाखौ खारदै ओंख्रि संनानै ना अ
औ लाफाखौ खारैजों आरो बि दिनो ओ माने माबा ओंख्रि गोबाब संना जायो फाथोखौ। फाथोखौ बिदिनो औ फाथोखौबो खारैजों जायो। औ ओमफ्राय खारै औ नारजि
जानांगौ खारदै बाहायो ना औ बाहायो दे बाहायो औ नोंथाङा औ
खारदैफोरखौथ' मारै बानायो मिथिखायो होमब्ला नोंथाङा
औ मिथियो अब्लाबो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा खारदैखौ बोरै बानायो?
ओ जोंनिथिंजायथ' ओ नारिखल खो सावनानैबो बानायो नोंथां आरो बिदिनो थालिर थालिरखौबो थालिरनि फिफांखौ माने बिदि थालिर फस्ला सावनानै औ बेनिफ्रायबो बानायो।
खौनो बानायो बानायो नामा नोंथां नोंथांनिसि ओ नोंथांमोननियाव
ओ जोंनियाव थ' गासिबो थालिरखौ बानायनाय आं नुवाखै ना थाय बबे बबे थालिरखौ बानायो बे खौ आं मोजाङै मिथिया नाथाय आंनि मिथिनायावथ' गासैबो थालिरखौ बानायनो हाया जानांगौ।
औ आंथ' आथिया थालिर बुङोना बे आ बे खौसो बांसिनै बाहायनाय मोनो आरो आङो।
औ बेखौनो बाहायोमोन थां बांसिनै औ
नोंथांमोननि न'खरावबो बे हो थालिरजों बानायनाय खारदैखौ बानायो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि न' खराव थालिरजोंबो बानायो आरो लोगोसे नारेखलजोंबो बानायो आरो। जोंनियाव माने खारदै खौ न'आवनो बानायनानै बाहायनाय जायो माने बिदिनो अ अनला ओंख्रै आरो ओ बिदिनो माने सबाय ओंख्रै बेफोराव माने बांसिनै खारदै बाहायनाय जायो आरो
अ दिनैसिम आङो बे नारे नारेंखलजों बानायोना खारदै बेखौ आं नुफेराखै माने मिथियामोनबो आङो दिनै नोंथांनि बे खुगानिफ्राय मिथिबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेनि थाखाय
जागोन नोंथां ओ ओमफ्राय दायो बिदिनो नोंथाङा आरोबाव बुंनो हागोन नामा जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि संनायफोरनि बारै अबे ओंख्रिखौ माबोरै संङो अनला ओंख्रिखौ माबोरै संङो सबायाइखौ माबोरै संङो
सबबाय ओंख्रि संफेराखै अब्लाबो अब्लाबो बे जे थाइगिर फिथाइजों अनला ओंख्रि संङो ना बेनि बागै आं बुंनो हागोन आरो आं दिनैसिम प्रेक्टिकेलि सं फेराखै अब्लाबो आइनि नुदों आरो आं आ गिबियावावनो आइखौ नुग्रोदों दे आंङो अनला माइरंखौ सोमना दोनग्रोयो आरोना माइरंखौ सोमनानै बेनि उनाव सुस्रानानै बा थबसियावनो लानानै जायखिजाया लानानै बेवहाय सौनानै लायो आरो देनानै गुन्दै खालामनानै औ बेनि उनाव सामब्राम गुफुर दंङ ना बे सामब्राम गुफुर बेवहाय हाइजें होयो बेफोरखौ देनानै लायो आरो मोजांङैनो देनानै लानानै बिनि उनाव ओ थाइगिरजों संङोब्ला थाइगिर फिथाइखौ मोजाङैनो सुनानै हानानै आरो लाग्रोयो बेनि उनाव थावजों मोजाङै एवनानै लाग्रोयो आरो बे थाइगिर फिथाइखौ बेनि उनाव दै गुदुं गुदुं होयो दैखौ फुदुंनानै लायो सारायाव ओमफ्राय फुदुंना लाना लानानै बेवहाय अन गुन्दैखौ होयो आरो मोजांङैनो अन गुन्दैखौ एरना लानानै बिनि उनाव खादैखौ होयो आरो जुदि ना होयोब्लाथाय नाखौबो गिबियावनो एवफ्रामनानै लाग्रो आरो बिनि उनाव बेफोरखौ होनायनि नुयो आरो आइखौ
जोबोर मोजां नोंथांं आङो दिनैसिम अनलाजों थाइगिर संनायखौ मोनजाफेराखै माने जोंनिथिंजाय बेखौ जोबोर खम जायो आरो माने आं मोनथियानोमोन अनलाजों थाइगिर जायो होननानै। दिनै नोंथांनिफ्राइसो मिथिबाय आं जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां अ आरो बिदिनो सबायाइ जोंनियाव बांसिन सबायाइफोरखौ जानाय जायो अनलाखौ जोंनियाव नोंथां जेब्ला औवा मेवाइ ओंखारोना बे टाइमाव अनलाखौ बांसिन जानाय जायो आरो आरो मेवाजों अनलाखौ बिराद जायो नङा होब्ला बर'
औ जायो जायो
अब्ला बे टाइमाव मेवाखौ मेवाजों जानो थाखाय बांसिन अनला संनाय जायो आरो जोंनियाव ओमफ्राय ओरैनोथ' साम' सबायखौनो बांसिन संनाय नुनो मोन आङो ओमफ्राय नोंथाङा मिथि नामा जे ओ सिगांनि समावथ' सबबायखौ जोंनिथिं माने मोनसे अन्थाय थाइनि माबायावसो उनोमोन नोंथाङा बेखौ नुदों नामा?
आं ओ बेखौ आङो उननायखौ नुदों नाथाय बेखौ मा माबादि उननो बेखौबो आं नुदों नाथाय मायाव उनो बेनि नामखौ आं एसे बावगारबाय माने।
आंबो मिथिया नोंथां बेनि नामखौ बेनि मुंखौ आंबो मिथिया।
औ बे अन्थाइआव लायोमोन अन्थाइ आव लानानै बेनिफ्राय होनानै बरियानो फिदिंनानै मोजाङै फिदिंनानै सौवोमोन आरो।
औ नाथाय बेखौ दानि समावथ' नुनो मोन
औ नुनो मोनला औ।
आंबो उन्दै समावनो नुदोंमोन बेफोरखौ। औ सबाय ओंख्रि जानो बा एकदम माने सिगांनिफ्रायनो बेफोरखौ सिगाङावनो सबायखौ उननानै लाग्रोनाय बेनिफ्राय जावनाय बासिनाय बेफोरखौ नुदोंमोन।
नोंथाङा ओरैनो बर'नि अनला ओंख्रिफोरखौ संनो मोनबाय नामा? बा सबायजों साम' संनो संफेर बाय नामा?
औ नोंथां आं सबायजों साम'खौ संफेरबाय नाथाय अनलाखौ आङो नोंथां आङो अनलाजों मेवाखौल' संनो रोंगौ ओरैनो अनला गोजाखौ आङो एसे माने आनदायो बाट अब्लाबो आं बुंनायगोन जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथाङा खोन्थानानै होबानो जाबाय।
औ जागोन।
सबायाइ ओरैनोथ' साम'जों सबाइजों संबा गिबियावनो जोङो साम'खौ आलदायै माने एवग्रोनानै लायो बेनि फ्राय ओ दानि दिनाव कुकारफोर बाहायसै नंङा होमब्ला नोंथां सबायखौ हाय सबाय बेहाय जों कुकारआवनो माने रुग्रोनानै लायो आरो। नङाब्लाथ' सबाया मोननो नागिरा नालाय बेनिफ्राय आरो उनावहाय बि दिनो साम'खौ एवग्रोनानै लानानै दै होनानै गोदौ होयो।
नोंथां ओ नोंथाङाथ' साम'। खौ एवग्रोनानै लानायनि बाथ्रा बुंदों। साम'खौ गिबियावनो। बिनि खिथौ जे दंङ। आरो बेनि जे बाख्रि दङना बेखौ मा बुङोमोनलाय बेखौ गिबियावनो। गारग्रोनानै लाग्रोयो ना।
औ गारो नोंथां सामु खौ गिबियावनो लाब लाबोनानै ओ बेनि उम बे जायफोर नाखि खर'आव माबा माबि थायो नों दा आंथ' बुंनो रोंला बेखौ औ बेफोरखौ माने औ दा दाखोनफोरखौ बो खानानै ओ सेफ्टि पेन जोंनियावथ' ओ सेफ्टिफेन्सो बाहायो आरो फिनजों ओरै एरख'नानै लानानै बे दाखोनखौ बोखायो बेनिफ्राय आरो ओ। सिखाजों आरो बेनि खिथुनि जंफारखौ बि दडान्सयो दान्स ओमफ्राय आरो बेखौ माने फुयो। हुनानै साफा खालामो नाथाय औ हुनायाव जोबोर खस्थ' जोबोर गोबाव फुनांगौ जायो जेब्लासिम जोंखोल जाया अब्लासिम औ। बेफोरखौ खालामखांनानै लानो नानै संनाय जायो आरो। ओमफ्राय ओमफ्राय अनलायाबो ओ जा आंथ' बिदिसो सङो अनलाखौ दाउजों संबाथाय ओरै दाउखौ एवग्रोना ला नानेब अनलाखौ आङो दैजों गलायना ला नानै उनाव होब माने डाइरेख ओंख्र बेयाव होयो आरो दाउ ओंख ख्रियाव होनानै ओमफ्राय गोदौ होनानै एर होबाय थायो। बि दा ओमफ्राय खारैखौ होनानै होयो।
ओ औ नोंथांमोननियाव जे ओ बे अनला ओंख्रि सङो ना?
ओं नोंथां।
खौ ओ हाबायाव बाहायो नामा हाथासुनि खुरनायाव?
नोंथां जोंनियाव ओ जायफोर हाबाया माने हरखाबै जायो। जायफोरनि न'खरनि थासारिफोरा बांद्राय माने एसेबांनाखि गोजौ थाखोनि नोङा बिसोरो माने ओ हरखाबैनो हिनजाव लानानै फैनाय बेफ फोराव माने ओ बे खौ हाथासुनि अनला ओंख्रि खुरनायखौ बाहायो आरो नाथाय ओ गोदोनि समाव बांसिनै बाहायनाय नुयोमोन आङो बेखौ। माने जोंनि बर'नि गोजाम नेम खान्थि हिसाबैबो गामिफोराव बांसिन आङो हाथासुनि बे हाबाखौनो नुदों अनला ओंख्रिजों खु खुरनायखौ नाथाय दायो बेफोरखौ नु नो मो मोनला आरो बांद्राय गोबां खम नुसै बेखौ
जोंनियावबो दङ नोंथां। बेयो हाथासुनि खुरोब्ला थाय अनला ओंख्रि सङो आरो गिबियावनो हिनजाव गोदान खौ अनला ओंख्रिखौ गाव हारसिंङैनो संनो होयो।
औ अ
औ बेदि अनगायैबो जोंहा अनला ओंख्रिखौ ओंखाम गोरलै जायोना बर'फोरा
औ नोंथां।
बे ओंखाम गोरलै जानायावबो बाहायो आरो
जोंनियाव ओंखाम गोरलै औ जोंनियाव ओंखाम गोरलैयाव आं अनला ओंख्रि बाहायनायखौथ मोनजाफेराखै दासिमबो नोंथां। ओ जेनाखि जों ओंखाम जायो बे ओंखाम खौल माइरं गोरलैजों सङो आरो। अनलाखौ सङा
औ ओ नोंथांनियाव बे ओंखा ओंखाम गोरलै जायो होननानै बुंदो ना? ओ बेवहाय ओ गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै जाहैयो नामा।
गामिनि मानसिखौ ओ सिगांनि समफोराव लिङोमोन नोंथां नाथाय दायो ओरैनो ओ न'खरनिफोरखौल' लिङो आरो बाय बाहागि सानैसो बिदिल' लिनानै जानाय जायो। नाथाय गोदोनि समफोराव गामिनि। गथ'फोरखौ गासैखौबो लिंनाय जायोमोन आरो।
औ।
नोंथांमोननियाव माबायदि खालामो ओंखाम गोरलैखौ।
ओ जोंनियावबो गामिनि साफ्रोमबो सुबुं। बेखौनो लिंना लिंग्रोनाय जायो आरो ना। ओ ओमफ्राय बेनिफ्राय जाय। फोर बिदा फंबाय दङ। बिसोरो गोरोबलायनानै। फुजा होनानै। हराव जाहैयो आरो। नोंथां। ओ जोंनि रायज्लायनायखौ बेयावनो लाखि लाखिजासिगोन नामा औ दे।